हेल' नोंथां
हेलौ औ खोनाबाय नोंथां खोना- औ खोनाबाय खोनाबाय
जोंबा दिनै बर'फोरनि दैनिफ्राय नाफोर गुरनानै जाफै फोरनायनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां मारै ना हमनानै जानाय जेनेबा गुरनानै जानाय ना बोनानै जानाय बेफोरबायदिनि सायाव ना नोंथाङा एसे खोन्थाग्रोलाय नोंसोरजों माबोरै ना हमो
औ ना हमनानै जानाय जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेलफोरनि बुङोब्ला माने गोबां रोखोम आदब दं नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ जेरै हिन्जावफोरा नाखौ बांसिनानो गुर दैयाव थांनानै बा दै जिं जिं गुरुरनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि औ औ लोगोसे गोदोनि दिनाव माने अबेबा दुब्लि अबेबा जाम्फै फिसायावहाय ओ साइद आ सायरा होनो बै औवानि हेबनाय
औ औ औ।
औ बेफोरजोंबो माने सानानै लाबोनाय नुयोमोन आरोखि।
ओम ओम ओम।
सेन सानाय सेन सेनजोंबो बे ओ गोबांफ्रा माने ना हमोमोन आरोखि सेन सानानैबो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि अनगायै ख'खा सानाय ख'खा बुङो ब्ला माने उवाखौ दानखावनानै ओरै मोखांजों गुवार खालामो आरोखि फिसा जालांनाय बे फोरफोरखौ अबेबा जाम्फैनि अबेबा दुब्लिनि औ। दो ओ दुब्लिखौ बोख्लंनानै माने बेहाय साना दोनोमोन आरोखि। बेफोरजों माने गोदोनिफ्रायनो माने ना हमबोनानै जोंनि बर'फ्रा एबा जोंनि ओ बि टि सि ओनसोलनि ट्राइबेलफ्रा आरोखि नाफोरखौ हमोमोन आरोखि। बेनि अनगायैबो माने दा लोगोसे ओ ओम मुसारिफोरजोंबो माने नाफोरखौ हनाय नुनो मोनारि मोनारि दैमानि दैमा दैसा साफ्राव आ औ। ओ नाथाय दा बांसिनानो माने जेफोरजों सारनाय नुनो मोनसै नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
नंगौ नंगौ नोथां नंगौ।
औ लोगोसे जाहा फुख्रि दं बिसोरथ' फुख्रियावनो फख्रिनि नाखौनो बोखांनानै जासै जायफ्रा फुख्रि गैला बिसोर दैमा दैसा आ फ्राव लायसै। लोगोसे बेनि अनगा मेसें बोथोरावबो ओ माने बै हाखर रानलांनाय जाम्फै रानलांनाय बेफोराव माने औ बे फोरखौ माने सारनानै नाफोरखौ हमनाय जायो आरोखि। बेबायदि रोखोमै हमबोनाय जायोमोन आरोखि ओ दासिमबो बेफोर बायदि माखासे जायगा लायै जायगा बेह दासिमबो जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं होननानै बुंजायो माने दासिमबो नुनो मोनो आरोखि। औ बेफोरजों हमनानैबो बेफोरखौ नाफोरखौ बोखांनानै बोखांनानैबो माने जोंनि ओ ओनसोलाव गोबांफ्रानो माने बेफोरजों रां आरजिनो हायो गोरिब थाखोनि बा गाहाय थाखोनि ओ न'खरफोर आरोखि बेफोरजों हुंनो हानायनि माखासे औ राहा लामाखौ दिहुननानै लादों आरोखि ओ दा नोंथांमोननिजों मा मा रोखोमै ओ मा मा मा रोखोमै नाफोरखौ बोखांनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां। ओ ना होननानै बुङोबा ओमफाय जोङो ओ बोहैबाय थानाय दै बेफोरनिफ्राय जों बुरनानै लाबोयो बा बिलो माने फोथारावहाय बिलोफोरावहाय जेरावहाय दै ज' थायो बेफोरनिफ्राय जों लाबोयो आरो हाजो फोरनिफ्रायबो जों नाखौ लानानै फैयो आरो ओ बयनिफ्रायबो माने आलदा आलदा जों हमगोन हाजोनि आलदाय हमगोन बिलोनिखौ आलदाय हमगोन बोहैनायखौ आलदाय हमगोन बेबायदि आरो जोंनिया। ओं दा जोङो बिलोनि नाखौ मखौ मारोरै हमो होननानै बुङोबा जों बिलाइनि नाखौ मोनथाम मोनब्रै रोखोम जों जों हमो जेरै जेखायजों गुरनानै लाबोनाय
औ औ नंगौ।
सानानै लनानै फैनाय सेन सानानै लानानै फैनाय नों दहायसो बुंनाय बायदि खखा साना लानानै फैनाय ओमफ्राय जे बोनानै लाना फैनाय ओमफफ्राय ओ लाबजि सानानै लानानै फैनाय बेबायदिजों जोङो हमनाय जायो आरो जेरै ओ जों नबजिखौ ओ दैबाना जेब्ला जायो गरम बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरावहाय बै सान खालि बै फोर दिनखालि जोङो माने नाखौ ला जि खानाय जायो आरो बेवहाय जोङो गोबांथार ना मोननो हायो जेरै ना मावा जेखौ जोङो माने गोरलैयै जों हमनो हाया ना मावागोनाव नङा होमबा नोंथां औ औ बे सारनानैबो हमजाया बिराद खस्थ' हमनायावबो बिदि आरो औ ओमफ्राय माला समाव बे लाबजे बोनायफ्राव फ ख्रिनि मोनसनफाङोबा बैनि रंजानाय आरो गोजोननाय खौमाने राव बुंनोनो ओ फोरमायनो हानाय नङा आरो बै समावहाय बै सानखालि आरो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिराद खुसि जानायखौ। ओमफ्राय बिदिनो जोङो फासियालखौ सायो आरामनो फासियालनि सान थाखाय जों एसे सा सासेखौ बोस्रांगोरो आरो बेयाव फारया लोगोनबा जोङो बे जायगाखौसाब माने फोसा फोसाबगोरो आरो जाहाथे बे माने नांथाला नांथालि जानानै जिया। बेबायदि ओमफाय ओ जेब्ला जोङो बिलोआव ना गुरो बेजोंबो जों ना लाबोयो जोङो ना जेखायजों गुरनायावहाय आल दाना मोनो लाबजों गुरनायाव आलदा ना मोनो बिदि आरो ओ जोंहा माने ओ माबाजों ना गुरोबा जेखाय जों गुरोबा जोङो मालाबा सिंखावरि बेफोरबायदि मोनबोयो आरो खांख्राइफोरबो मोनबोलाबायो जों खांख्राइ गोरलैफोरखौ बेबायदि आरो ना ओमफ्राय जों जेब्ला बोहैबाय थानायाव ना हमनाया बे आरो आलदालाय ओ औ दै बोहैबाय थानायावहाय बेयावथ' नोङो जोङो आस बांसिन साननाय जायो आरो बे दैमा दै बोहैनायावहाय माने सेनफोरा सोलिया माने दैमा गिदिर नालाय बे बुस्थुआ औ बे सेन खखा बे माने सोलिनो नागिरा आरो सलिबाबो खुब खमै सोलियो आरो बिनिखायनो जोङो मा खालामो ओ आस्रा जेजों बेहाय जों सारनाय जायो आरो बेयाव जोङो लाबोनाय जायो सारनानै लाबोनाय जायो ओमफ्राय आरो नोंथाङा मोनथिगोन ना मोनथिया बिदि दै बोहैनाय बालाबारियावहाय खुरै सानाय होनो जोङो खुरै नोंथा साफोद ओ बे खुरैखौहाय सिङावहाय माने अफ्रि सोनानै। अफ्रि सोनानै जों गस्ला। गिन्दि बोरै एसे बै। बि माने गोजाम जानाय। गेजेराव हाफ्लंनानै बेखौ ओरै खाथेयो आरो ना आमफाय हाबनो थाखायल' गुुंदुं दोननाय जायो बेबायदिनो जोङो बेबायदि खुरै। सानाय होनो आरो बालाबारियावहाय। नोंथांमोननिथिं बिदि खुरै सायोना सा। जेनेबा बिदि।
ओ जोंनिजोंथ' बिदिखौ नुनो मोननाय जाया बारा नोंथां।
अअअ। जोंनिथिं गोबां औ औ जोंनिथिं बिराद सायो। जोङो ओन्दैनिफ्राय। जे साबोयो बिरादनो हिनजावफोराबो माबा बाथोन जाब्रब। होननानै माला सा होयो आरो अफ्रि अफ्रि होयो आरो सिङावहाय ओमफ्राय बेखौ जानो हाबनायावहाय। फैना औ बोहैबाय थानायफोरनि ना मा ना फिसा फिसाया बेयाव हाबो आरो बेखौ जों माने गोदो उन्दैनिफ्रायनो साबोबाय थानो मोनदों आरो ओनथां बेनि उनावहाय जों बैफोर नाफोर। खौ लाबोनानै। जोङो जाफैयो। जेरैहाय जोङो ना मावा। खौहाय आलदा जायो मैथाफोरजों होदलानानै जायो। ओमफ्राय बै खायला गोखाया नोंथां खायलाया। खायला गोखाजों औ खायला गोखाजोंबो जोंनो बे नाम मावा। खौ होदलानानै जायो। जोबोद गोथाव जायो माने बुस्थुआ जाबानो ना मोन- जानाय होनलायनाय आरो जाबानो ना मोनजानाय औ औ माने बिराद मोजां जायो खायलाफोरजोंहाय बेनि गोखायाबो सिन्थाय नाजोंहाय मालाबा हानो नागिरलाया आरो गोखाया माने।
औ नंगौ औ औ नंगौ नंगौ औ औ औ औ।
बैफोर दैनिफ्राय लाबोनाय नाफोरखौ। माबोरै जायो माजों माजों जायो। नोंथाङा एसे
औ औ बे-बेयो जायैबाय माने हम साफस हमना लाबाय ओ ना बामिफोर मोन बैयोबा दैया दैनिफ्राय ओ बेफोरखौ सोरबा सोरबा माने गावबागाव जानो गोसो जेरै ओ खायसे थारुन जोंबो जायो। खायसे खायसे एवनानैबाबो जायो।
उम
खायसे खायसे मैथाजों जायो। बेफोरबायदि आरोखि जेरै ना गिदिर बेफोरखौ जों बांसिन एवनानै जानाय
नंगौ नंगौ नंगौ
औ ना फिसाफोरखौ मै थाजों जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि रोखोमै ओ लोगोसे नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदो सिगांनि समाव माने नाफोरखौ बै बोहैनाय दैफ्राव माने जायफ्रा जे गैया
औ
बिसोर माने गोग्रोम गोग्रोमनानैबाबो थब्लनानै ग्रोरोबनानैबाबो हमनानै हमनायखौ जों नुनो मोनो मोन आरोखि नोंथां औ औ औ औ लोगोसे ओ दाथ दैज्लां बोथोर फैबाय नोंथां लोगोसे माने बै अखा हाद बे अखाजों लोमनाय जाम्फैफ्रावबो माने खानस्रिया गो खानस्रिखौ बुरना दुब्लियाव गुरना लायनानै बेखौ हालथा सुनानै बेबो नाखौ लफैनानै ना गोरि नास्रिफोरखौ लफैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
लोगोसे जाय जा फुख्रि दं बेफोरो ओ दखानाव बोरसि बायना लायनानै ओंखाम ओं ओ बोर ओ ओंखाम गरसे बोरसियाव हायनानै बे जों गावबा गाव फख्रिनि ना खौ बोखांनानै बोननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओ होमबा मानि औ औ औ लोगोसे ओंखामनि अनगा मैदाफोरखौबो दैजों लगायनानै बोनो। ओ गुमाफोरजोंबो बोननाय नुयो। बेफोरो आरोखि नोंथां औ लोगोसे ओ दैज्लां बोथोर फैनायजों लोगोसे माने खसा जाय खौ होनो बै माने जं बादि बेफोरजोंबो नाफोर खौ सुनानै बोखांनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। खुसियाफोरखौ औ ओ खुसियाफोरखौ बोखांनायनि फरमुुलियाथ आलदा जाहैबाय नोंथां। आ बैनाथ बै औ बै बेनाबो बै खसा नांगौ जाहैबाय जं फार फार सुग्रोम सुग्रोम बहाय बबे हायावहाय बबे हाखरा बबे जायगायाव खुसिया दं बबे जायगायाव खुसिया गैया बेफोरखौ सुब्रोम सुब्रोमसो बोख गौ जायो आरोखि नोंथां जेब्ला नाङो अब्ला थाल मोनखायो आरोखि अब्ला आखाइजों खन'नानै खुसियाखौ फाननांसिगौ। बेबायदि दा नोंथांमोननि जों खुसियाखौ बि दिनो बोखाङो ना नोंथां?
औ नोंथां जोङो बेबायदिनो बोखाङो आरो जों बोनोबो। जेरैहाय बे बोरसियाव एम्बु हायनानै बोनोबो आरो बिदिबो। औ बिदि बोनो ओमफाय सेनजोंबो बोखाङो जोङो ओ बे सेना एसे आल रोखोमनि जायो खुसिया बादि हायल' जाखायो आरो। माने खुसियानि थाखायाल' माने दस्रा नायाबो हाबो खिन्थु खुसियानि नामाव बानायनाय जायो आरो जेरैहाय ओ बेखौहाय ओ खानस्रिखौ फेसेवनानै जियाव खाथ'बो आरो जोङो ओमफाय बेखौ सेन सिङाव सोयो ओमफाय बेखो मोदोमनानै फैबाथाय बेयो ओंखारफिननो हाला आरो ओमफाय बियो लासआव जों बेखौ लाबोनानै जा हैैनाय जायो। आदसा नोंथां दोनै समाबो जाबाय जोंनि एखे एसेवनो दोनथ'नोसै नामा नोथां। औ दे दे दे।